लै आंना
नेट प्रब्लेम नामा
खोनादों ना
अ खोनादो
नेदानो मा जाबाय थादोलै जोंनाव एसे फालथु' जाबाय थादो
ए जोंनाबो जायोलै इदिनो स्ल'थार मा खालामगासिनो दं
जिरायदो
स्ल'आनो आंनाबो एसे
फालथुथार
जाखांबाय
हैद जाखांबाय दासो जाखांबाय
मा ओंख्रि मा ओंख्रि
ओंख्रिया
मा
मा होनो सबायजों औवा मेवायमोन
बा गोथावआनो माथो सबायजों औवा मेवाइ सबायजों जा हो? सबायजों
सबाइजों औवा मेवाय जाफेराखै?
उमहो खाला दालिजों अनलाजोंबासो गोथाव मोनोलां।
अनलाजोंबो जाजायो। खारैजोंबाबो जा जायो।
मुसुर दालिजोंबो खारै होनाबाबो जाजायो गोदै जायोना जानायालाय खाला दालियाबो गोदै मोनलायो। मा होनदो?
खोनायासैलै।
नै दा रायज्लायनायफोरा थांजोबो नामा होनदों?
अ बिदिनो रायज्लायदो।
रायज्लायफेराखैबो नालाय गोदानसो जाहैबाय।
उम
अबाव दं नोंलाय दालाय गैया? साख्रि बाख्रिबो मोनला माथो खालामबावनो होननायानो जासिगोनहोनलाय।
साख्रि बाख्रियाबोथ गैलालै।
जोंनिखैथ नैलै
अ मानो?
उथफाथ थार मैदेरा।
ए
माइयानो गायस्लाबबावाखै ओमफ्राय उम नै आरो ए जोंनि इस सिंहायनो अलरेडि थाग्रा जाबायलै मा जाखोथाय गोदोथ गैयामोन।
अ खोनायासै। हेलौ
है गावसोरनि जायगाखो हादान सेफाय सेफाय सेनाय बायदि जाबायना मानसिफोराबो।
अ हादान सेफायना लानाय जाबाय नालाय हाग्रा गैला खोमासांना हाजोआवबो बारा।
फाल
अहा हाजोआवबो हाग्राफोरा हेलौ हेलौ खोनायासैलै नेट स्ल जाबाय।
दा जायगाफ्राबो खम जाबाय।
दाबायदियाव हाग्रा जायो खोमा दा हाजोआवलाय दाबायदियाव हाग्रा जाया हाजोआव
हा
हाग्रा जाया हाजोआव
हाग्रायानो गोजा हाजोआवथ' दा आरो नै जोंनि साहानि एसे ससे मथा मथि देर किल'मिटार थांबानो ओनिफ्राय भुटान ना
अ दा हादान सेफानाय बायदि जाबायना मानसिफोरा नोंसोरनि जायगाखौ एसे नायनांगौ जाबाय हेलौ हेलौ हेलौ